हेल'
औ
औ औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां
हेलौ
औ खोनादों
हेलौ
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
दा बिदिबा बेखिनि समाव आं नोंजों बर'फोरनि न' लुनाय बेनि सोमोन्दै सावराय नो सानदों ओ दे बिदिब्ला जागायनोसै बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा मिथिंगा बिखायाव थानानै जिउ खुंग्रा मिथिंगानि बिफां लाइफां दानफायनानै ओ गामि माने समाज दानानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि बिस सोर मिथिंगानि बायदि थादेरसाफोरजोंनो गावसिनि न'फोरखौ बानायनानै लाबोदों जेरै औवा दंफां बेफोरखौ बाहायनानै बिसोरो न'फोर खौ लुबोदों थुरि बायदि खासि हाग्रा बेबायदिनो गाव जे आबाद फोनाय थो बायदिजोंबो बिसोर गावसोनि न'खौ बेरा होनानै लुनानै लाबोदों ना होमबा ओ बर'फ बर'फोरनि दोरोङारि न' लुनाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ ओ थारैनो जोंनि बर'नि दोरोङारिनि न' लुनाय होनोब्ला जोंहा जेरै फोथायनाय बायदियै जों बर'फोरा जेनेबा न'मा न'खौ साहाखै लुयोमोन आरो बाख्रिखौ बाथौनि सानजा सानजा खर'आव आरो इसुङा साहा सानजा ख'नायाव लुनाय जायो । ओफ्रय आरो सौरा न' ओरैनो मानसिफोर थाग्रा जिरायग्रा जेन ओ बाहेरनि फ्राय मानसिफोर फैयोब्ला बे बाहारनि मानसिफोर फैनायखौ नै सौरा न' सोनाबनि न'आव ओरैनो ज'होना दोननाय जायोमोन । आरो जोहा मोसौ गलिया दोरोङारि बायदि देहा खोलाखै लुयो । आरो बेनि उनाव सौरा न'नि सो नाबजा बारि बे बारि सिङावनो जोंहा अमा गन्द्राखौबो इसे जानगाराव लुहैनाय जायोमोन आरो
औ औ ओ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो । जों नुबोदों दोरोङारि जोंनि बर'फोरनि न' लुनाय ओ बर'फ्रा न' लुनायाव सिगां सम माव बेबायदिनो ओ बिथा सायख'ग्रोयोमोन बिथा साय ख'नानै बेबायदिनो खुनथा गायस नाय जायोमोन । बे खुनथायाव बेबायदिनो बोर ला थिर खानानै ओ बेबायदिनो अजा आसारिनि मोनथोर रायनायजों गोदै गो बाब ओम आलारि बा थि फोजोंनानै गय-ज'रा फाथ थै जरा रां खिरा होनानै ओ खुलुमस्रोनानै ओ खुन्थाखौ गायसंनाय जायोमोन बेयाव जोंनि बर' समाजनि मोनसे दोरों फोथायनाय दं ना होमबा ओ मा ओ बेबायदिनो जोंनिया गोदो नोंथाङा जेरै होनदोंमोन ओ साहाखै ओ साखैजा नमा न ओ साहा सानजा खना इसिं न' आरो ओ मानो ओ इसुं इसुं आरो ओ न'मा न'नि खोला खोला साइद खोला खनायाव खोला नोङा ओ सानजा सानजा साहा खनायाव ओ बाथौ थायो बाथौनि सानजाहा बाख्रि थायो ओ जेरै ओ सो नाबहा सौरा न थायो खोला हा गलि थायो आरो सौरा न'नि सोनाबहा बारि थायो अमा गन्द्रा थायो बेबायदि जोंनि दोरों ओ बर' समासा न'खौ गावसोर लुनानै लाबोदोंमोन आरो गोदो नाथाय
औ
खालाव जों बेबायदि नुनो मोनलिया बे समजों लोगोसे बेफोरो सोलायबोबाय दायो जोङो ओ गावबा गाव गोसो बायदि न'फोरखौ खौ लुनानै लानाय नुनो मोनसै ओ सोरनिया बा इसुङा सानजाखै थायो सोरनियाबा बाख्रिया सोनाबखै थायो सोरनियाबा खोलाखै थायो ओ सोरनियाबा नमा न'आ साहाखैनो थायो न'मा न'आ सौरा न'आ खोलाफोरखै थायो माने समजों लोगोसे ओ सोलिबोनाय लोगो लोगो मानसिनि साननाय हनायाबो सो लायबोदों सोलायबोनायजों माने बेफोरखौ जों आथिखालाव सोलायबोनाय नुदों आरो आमफाय दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो लुुबैदों जे बर'फ्रा ओ गो ओ गोदो बैफोर न'फोरखौ लुनायाव ओ मिथिंगानि मा मा थादोरसाफोरखौ बाहायोमोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बे मिथिंगानि बाहायनाय बायदियै जोंहा औवा औवाखौ गिबियावनो दानजेननानै बेखौ लाबोनानै ओ दिरुं हिसाबैबो बाहायनाय जायोमोन जेनेबा थेंगल होनो खौ न' खानाय सिगां समावथ' दोरोङारि बायदि यै जोंनि बर'नि सुबुंफोरा आबै आबौमोना थोरि लायग्रोनानै बे थोरि जे बे थोरिया जे बहा दं बे थोरिखौ नागिर नागिरै हानानै लाबो ग्रोनानै बे बेनि उनाव आरो फोराननानै फोराननायनि उनावसो जो उखुम होलाबनाय होनो ओ बे उखुम रानबाथाय औवा होरिखौ जेनेबा औवाजोंनो खानानै थेंगल थेंगलजों खानानै
औ औ
होलाबनाय जायोमोन। थोरिखौ जाबनानै औवाजों औवा जाबनानै ओमफाय बिदिनो खालामनाय जायोमोन आरो औवानि न' दोरोङारि हिसाब बायदियै।
थां बुंनाया थारैनो सैथो जों नुबोजों जे जोंनि बड'फ्रा बेबायदिनो न' लुनायाव गोदो-गोदाय औवाखौ ओ जेंलाब ओम बेबायदिनो खामि मुदा ओ बायदियाव बाहायबोदों। आरो दंफांखौबो बेबायदिनो खुनथा ओ न'खरखौ न- खौ गोरा लाखिनो थाखाय खुनथा महरै बाहायबोदों। जो गोदो बे फोरबायदिमोन आरो जोंनि बर'फोरनि न'आव बिदिनो ग'लि फोर बानायनायावबो बेबायदिनोमोन मोसौनि थाखाय ग'लि बानायनायावबो अमानि थ' थाखाय गनद्रा बानायनायावबो बेबाय दिनो सेममोन नाथाय आथिखालाव माबायदि सोलायनाय फैदों बैफोर ओ मिथिंगानि ओ मिथिंगानि जे थादोरसा बेखौ बाहायालासिनो ओ बर'फ्रा मा मा जिनिसखौ आथिखालाव बाहायबोदों बेखौ एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ बे मिथिंगायारि सोलायनाया जोंनि बर‌' आरि बर' हारिनि दोरोङारि न' लुनाय हिसाब बायदियै ओ साबजाथावै जादों आरो ओ जोंनि दोरोङारि न' लुनाय बायदियै बेसे बिदि सोलायनाय थासारिजों न' लुनायफोरा जोंनि बर'नि नेरसोन थाबोनाय दोरोङारि न' लुनायफोरखौ एसे उम उम नुनायफोर खौ खम मोनबोदों आरो बे थास सारिनि गेजेरजों।
दायो औ आङो आं बुं सानदोंमोन मा जोंनि बर'फोरा जे मिथिंगानि थादोरसाफोरखौ बाहायबोदोंमोन गोदो नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनबोदों जे आरो बर'फ्राबो गुबुन दावगा जौगा जौगा हारिफोर बादि समान समान जौगा जौगानाय जों लोगोसे गावनि न ख'रफोरखौबो ओम आथिखालाव ओ सिमेन्ट अन्थाइ बाला रड बायदि थिं होनानै जों लुनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा? आ आथिखालनि मु गायाव बेफोरो सोलायबोबाय ओ गोदो जोंनिया बिथाफ्रा फ्लरा बा बै आथिं गाग्रा माबाया ओ हा बाहागो आ जोंना हायानो जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ सिमेट जों बाला जों प्लास्टार खालामनाय बा टाइलस होनाय बा ओ गुबुन प्लास्टिकनि टाइल्स मडेल होनाय बिदिनो जों नुनो मोनसै आरो जोंनि इन्जुरफोरा गोदो गोदाय ओ थोरिनि फाथ सिनानि औवा जेंलाबनि बेफोरबायदिजों बानायोमोन आरो हा लिरनानै बेयाव हा लिरनानै जों इन्जुरखौ समायना महर खालामोमोन नाथाय आथि खालाव जोङो सिमेन्ट बाला इथा बायदिजों ओ जोङो इन्जुरखौ लुनाय नुनो मोनसै आरो जोंनि जोंनि उखुमा गोदो ओ बेबायदिनो प्लास्टिक थोरि बायदि नि जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो थिं बायदि ओ थिं बायदिफोरनि सो नुनो मोनसै ओ सोरबा सात दालाय सोरनिबा थिं बेफो रबायदि बाहायबोदों दा जोंनि बर'फ्राबो गुबुन जौगाहारि फोरबायदि मानेओ समजों लोगोसे थासारिजों लोगोसे गोरोबनानै आथिखाल मुगायाव सोलायबोदों जेब्ला मानसिनि साननाय हनाया सोलायो अब्ला हारिमुवारि जिउ खुंनाय जि मोनसे सानखांथि बा जि मोनसे से ओ साननाय बे साननाया माने लासै लासै सोलायबोदों आरो ओ दा बर'फोरनि बैफोर दोरोङारि गियान दोरोङारि गियान माने बर'फोरनि बैफोर न' लुनाया जोंनि था खाय दोरों मोनसे गियान नङामोन होमबा बै दोरों गियानखौ जों ला खिनो थाखाय मा खालामनांगोन बेखौ नोंथाङा एसे बुंनाय
दोरोङारि गियान हिसाबै लाखिनाय हिसाबैथ' ओ थासारिजों सोलायनायजों लोगोसे बैफोरबायदि दानि जुगनि सिमिट बाला अन्थाइजों लुनायजों लोगोसे दोरोङारि हिसाब न' लुनायखौ लाखिनो थाखाय जेरै जोंनि नमा नङा साहाखै थायो नङा होमबा नोंथां? बे साहाखै थानाय न'खौ जेनेबा थासारिजों सोलायदोंब्लाबो बे ओ न'मा न'खौ साहाजों लुनाय बे सिमिट बालानि अन्थाइजों लुनायखौ बिदिनो लुनांगौ ओ बिदिनो सरा न'खौबो सोनाबखैजा जेरै लुनाय जायो थिग बेबायदिनो लुनानै ला खियोब्ला जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि न' लुनायफोरा नेर सोन हिसाबै दासिमबो दं होननानै जों मिथि मिथि मोनगोन जे जों सानजाखै बाख्रि थायो। बे बाख्रि न' लुनायखौबो जों नुयोब्ला मिथिगोन जे जोंनि दोरोङारि न' लुनाया दासिमबो थांनानै दं होननानै जों अब्लासो फोथायनो हागोन।
औ-औ-औ दा आं सानो बेफोर दोरों गियानखौ जों ओ लाखिनोब्ला जों दाबो उन जोलैनो जों फोरमायलांनोबा जों लिरथुमना गालांनांगोन बा माबाफोर मेगाजिन लिरना गालांनांगोन बैफोर लिरनायनि गेजेरजोंसो जों उन जोलैनो बेफोरखौ खोनथालांनो हागोन नङा होमबा? अ दायो आङो जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय।
औ औ दे